औ खोनादों नोंथां?
औ ओ नोंथांजों आङो बर'फोरनि मागो मागो फोरबो आरो खाथि गासानि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ जोङो मागो होननानै बुङोबा जोंहा मागोआ बर'फोरनि मोनसे आबादजों आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा? ओ दा जोंहा मागो एबा दमासियाहाय बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौहाय आबाद गाहाय हारि बर'फोरा बर'फोरनि बियो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो। बेखौहाय दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौहाय न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। बे फोरबोखौ जोङो खुंनो थाखाय पुष दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौनो हमनानै ओ सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो जोङो बेखौहाय। बे मोननै दाननि गेजेरनि समखौनो जोङो बे मोननै दाननि बेनि जोबथा आरो बेनि माग माग दाननि गिबि सानखौनो जोङो मागोनि थाखाय सायख'नानै लायो आरो। गोदोनिफ्रायनो जोंहा बे फोरबोखौहाय गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बेखौहाय फालिबोबाय थानायखाय जोङो दासिमबो बावनो हायाखै बे फोरबोखौ जोङो दासिमबो फालिबाय थायो। पुष दाननि जोबथा सानखालि जोङो बे ओ मागो फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खरावहाय आइजोफोरा जोंना ओ फिथा गुन्दै देनाय जायो आरो। दा फिथा गुन्दैखौ देनो थाखाय जोंहा उवाल, गायहेन दिंखिनि बाहायनानैहाय गोदान संग्राय, खादा, आरो सान द्रि बायदियावहाय जोङो अन गुन्दैखौहाय ओ दिहुननानै लानानै देनानै दिहुननानै लानानै फिथा सिथाव सावनो था खाय जोङो थियारि खालामनाय जायो आरो। ओ फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बिदि बेबायदि माइरंफोरखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो। खायसे गामिफ्रावहाय माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानैहाय गुन्दैबो देनानै बेखौ सौराय गोरान एबा सौराय फिथरबो बानायो आरो माइब्रा माइरंनि सौराय हमो एबा ओ एवोबो आरो जोङो। हासुं फिथाबो बानायनाय जायो संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्रायहाय फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो। आरो बेफोरखौहाय मानसि फ्रा ओ मानसिफ्रा जोङो बेफोरखौहाय जानायनि सिगां मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो। बेफोर मुवा बेसाद बानायनायफोरखौहाय जोङो। जायनि अननायावसो जोङो ओ बेफोरबायदि आबाद फसलफोरखौहाय मोनदों। जाय जेरावहाय जोंखौ मोसौफ्रा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो बेफोर आबादखौ मावनायावहाय। बेनि थाखायनो जोङो मोसौनोहाय सिगांग्रो बे आबाद फसल मोननायखौहाय जोङो जाहोग्रोनाय जायो आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय लथायै रुनानैबो मोसौनो मोसौनोहाय जाहोनाय जाबावो बिनि अनगायै जोङो मागोनि मुंथियै बानायनाय जाग्रा, लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौहाय आनान गसाय बाथौ बोराइ आरो न'खरनि माखासे थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि मुङैहाय जोङो बे हरावनो बाउग्रोनाय जायो आरो बेनि बेनि उनावसो ओ बै न'खरनि मानसिफोराहाय जोङो बे बायदिसिना बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौहाय जोङो जानाय जायो आरो मागोनि गिबि सानखालिहाय न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो सान ओंखारनाय आगोलनो दैसा बिलोफोरावहाय दुगैयो आरो अर सायो आरो दाउखा सिला नु-नुनायनि आगोलनो दुगैनाय दुगैनांगौ होननानै जोंहा नेम दङ'मोन गोदोनि दि दिनाव नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनला जोंहा बेफोर नेमखान्थिफोरा गोमालांनो हमबाय आरो बेबायदिनो जोंहा माग दान एबा मागो फोरबोनि खखाब मावगुलायनाय गुसुआवहाय दुगैनानै बेला गुरनि अर सायाब्ला मोरगिरा आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै जोंहा फोथायनायबो दं आरो बेबायदि गाजा गोमजायै जोङो बायदिस ना फिथा सिथाव लारु सावनानै जानानै जोङो बे मागो फोरबोखौहाय जोङो फालिनाय जायो आरो ओ दा जोंहा खाथि गासा होननानै बुङोबा खाथि गासायाबो आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो आरो जोंहा। बेखौहाय जोङो खाथि गासाखौ बांद्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो बेखौहाय जोङो सरासनस्रायैनो खुंनायखौहाय नुनो मोनो आरो बेबो बे खाथि‌ गासा सावनाय बे फोरबोखौहाय असमिया समाजावहाय खाथि बिहु एबा खङालि बिहु होननानै मुं बुंनाय जायो आरो बेसोरबो असमिया सु बुंफोराबो बे खाथि बिहुखौहाय ओ फालिनाय जायो आरो बिसोरबो फालियो। बे फोरबोखौहाय आसिन दाननि जोबथा साननि ओ मोनाबिलियावहाय खुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बे फोरबोआवहाय जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयाबालानो जोबोर सरासनस्रायहै खुङो। फोरबो खालिहाय थरायफुनाय सोमखोर दुब्लि बारियावहाय मोनाबिलि जानाय लोगोसे जेवारि बाथिखौहाय सावहैयो आरो हानि बाथि एबा थाइगिर खङावहाय थाव गुबै होनानै बाथिखौ सावो जोङो बे सानखालि जों गासैखौबो न'निफ्रायनो थियारि खालामखानानै लांनानैहाय ओ ओ बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो लांजोबखानानै माइबारियावहाय जोङो गावबा हायाव सावहैनाय जायो आरो खोमसि मोनाबिलि समावहाय बे दिनखालि जोंना बे माइ बारि दुब्लि बारिखौहाय दैथि दैथाव जोंनायजोंहाय जोंहा समायना नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा दुब्लि बारिनि अनगायै बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि ओंखाम संग्रा न' फ्रावबो बाथि एबा साखि सावनाय जायो आरो बे बेबायदि सावनायजों लोगोसे जोंहा सेवारिखौहाय जि दानायाव जायखौ बाहायो बेजोंहाय जोङो सेवारिखौ लांफानानै ओ थाव गुबैजों मोजाङै हुगारनानैहाय जोङो बे ओज सेवारि खौहाय माइ बिदांफोरावहाय हुुब्लिदनाय जायो आरो बेजोंहाय जोङो मा होननानै फोथायो होमबा माइयाहाय गोलाव गोलाव रुमबां रुमबां जाथों होननानै जोङो फोथायनाय जा फोथायो आरो बेबायदिनो जोङो दैज्लाङाव जोबोद दुखु जाहा सहायनानै बिखानि थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे फेलें दा जाथों बेनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो बर'फोराहाय दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो दंमोन नामा
औ नोंथां होनबा आङो बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावराय जोंना बर'फोरनिया मा होनो बैसागोआनो मा होनो बयनिख्रुइबो देरसिन मा रंजा फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ।
बैसागोआ जोंना मा होनो जोंना मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बैसागोआ जोंना गिबियाव मा जायो सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोंना मा जायो मोसौ बैसागो खालामनाय जायो नङा होमबा जोंना सैथ' राननि जोबथा सानाव बे सानखालि मोसौखौ जोंना मा होनो एसे देलायहोनानै मा होनो बै दाावा फिथाइफोर थाया होनोमबा नोंथां दाावा फिथाइखौ बिबारनि माबा माला सुनानै ओमफाय मोदोमाव माबानि थौनि बा सारायनि हांगारफोर हख'नानै थाव गुबैजों लागायनानै मोदोंोम जोंना मा होनो नो लोबा थाराय बिफांफोरदों मा थफा थफि मा होनो दागो होनाय जायोना नोंथां
औ
बिदिनो मा होनो मोसौखौ देलाय होनोनानै ओमफ्राय न'फ्राव बिदिनो बायदिसिना मा होनो दिगि लेवा रायदों ओमफफ्राय मोखोना बिबारफोर लानानै मा खालामो जोंना न'नि खना खनायाव सुनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो मा होनो मा खालामनानैबो लायो लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ फानो साखा साखा हानानै जोंना मााय खालामो बेजों बेजों माला सुनानैबो लाादेरा नो नोंथां ओमफ्राय आरो बे आग्लायनाय मा होनो लाव फान्थाव माबाखौ हालदैखौ मोसौखौ जेनेबा जोंना दैमाफ्रो थुखैैोना थुखैनो लांनायाव जोंना मा होनो सारै सारै लाव जा फाथाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था हानजा हानजा बिदिनो सल'नलाङो नङाोमबा नोंथां बेबायदिनो जों मोसौ बैसागखालि गाजा गोजा मोसखौ बिदि थुखैयो ना म थखांनायनि उनाव जोंना मा खालामो मोसौखौ थुखैस्रां लौस्रां मा होनो आगारनानै होनाय जायो आरो मा होनो बेबायदिनो आगार गारनानै माने उदाङै आगारनानै गावसोरनि गोसो बायदि मोसौ बैसागोन नालाय गावसिनि गोसो बायदि आगनानै होनाय जायो आरो ना मफ्राय मोनाब बिदि ाव मा होनो गोदान फागा बा गोदानिरुंजों खानाय जायो आरोोना फ्राय बेबायदिनो जेनेब मा होनो सैथ्र' मासनि जोबगारैथ' जेनेबा मा होनो मोसौ बैसागुआव जोबनानै थांबाय ना बिदिनो बैसाग दानि गिबिसि सानखालि जोंना मा जायो बिदिनिफ्राय जोंना मा मानसि बैसागोआ जागायो नङा होनबा नोंथां मानसि बैसागोखालि जोंना गिबि सानखालि मा खालामनो मोनजायो न'खरखौ मा होनो फुसारस्रांनानै बाथौफोर रस्रांनानै जोंना मा न'खराव आलारि बाथि सावनानै मा होनो न'खाव आलारि बाथि सावनानै मा जोंना उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सिबियो नङा होमब आरो मा होनो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो मा खालामनो बोर होनाय बिदि हाबाफारि जायो आरो ना जेनेबा न'खरनि सुबुंफोर गामिनि सुबुंफोरखौबो बिदिनो मा होनो मान बावनाय लानाय हाबाफारि जायो आरोोना बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो जेनेबा सनि सानम जोंना मा होनो बेबायदि सोलिबायायो ायो आरोोना बेबायदिनो आरो जेनेबा सानसे जोबनानै थांबाय सोरनाव बेबायदि जायो जेनेबा नखर नखर मादिनाय ज' ज' मा होनो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला ओमफफ्राय बोराय बुरै ज' ज' बयबो मा खालामो न'खर न'खर थांनानै जोंना मा गिनाय बुरजा दङ होनोमबा नोंथां बे माखिनायाव जों नामा जेनेबा मोनसे न'खराव मा हरो गोसोबायदि जेनेबा माइरंबो हरनो हायो मा होनो फैसाफोर जेनेबा जाखिनि दङ दाबिलाायनाय जाया नङा होमबा नोंथां आरो बे मागिहैनायाव जोंना मा खालामो बयबो मा होनो न'खरनि सोद्रोमाफोरा जेन जाग्रा बेसादफोर दंबा होयो आरोना जेनेबा आरो जोंना मा होनो एसे जौफोर लोंनायफोरा दंना जौ बिदैफोर बेबायदिनो जौ लोंग्राफोरा जौ लोंबाय ओमफ्राय मा होनो जौ लोङिफोरा मा खालामो साफोर एा थान्दाफोर होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
जौ लोङैफोरनो बे बेबायदिनो जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो जेब्ला बिदिन थाङै थाङै जा मा होनो सातदिन जायो होमबा जोंना मा जायो मोनसे गोखा गोखैजानाय हुदा दंना नोंथां
औ
माबे खालि जोंना मा खालामनाय जायो मा होनो माखासे गोखा गोखै खांनानै जायो आर ना जेनेबा गोखा गोखैयाव मा मा थायो नोंथाङा मिथिखायो मा होनो बेबायदिनो अनेक मा होनो गोखा गोखै खांनानै जायो आरो ना बे मा जेनबा खिफि बेन्दों दों मैथा ओमफ्राय जारि मा होनो खान्थाल फिथाइ थाराय बेबायदिनो मा होनो हाग्रायाव मोननाय माखासे जाग्रा बुस्थुफोरखौ जायो आरो ना मा होनो बेफोरखौ जायोबा जोंना मा होननानै फोथायो जेननाव मा होनानि बेरामफोर खारो होननानै फोथायनाय दं ना बर'फोरनिया
औ
बेबायदिनो सोरनाबा मा होयो जोंना जेरेखम जेनेबा सादिन थांनाय नालाय सातदिनाव मा होनो सातथाबो जायो ना ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा जेनबा एकस'था एक्स' एकथा होनाय बेफोरखौ खांनानै जायो आरो जोंना एफबां बुरजा मोना नालाय बांसिन जोंना मा होनो सात दिनाव सातथा मैगंफोरखौ खांनानै जायो आरोना बांसिन बेबायदिनो सोरनाबा सोरनाबा मा होनो गामिफोराव मा जोंना हारिमुवारि बादायलायनायबो जायो नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो बेबायदिनो गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंना बेबायदि बादायलायनायनि थाखाय बेओ मा होनाय जायो जोंना बान्थाफोरबो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदि मा होनो बादायलायनायनि गेजेरजों मा जायो जोंना जोंना बैसागुखौ मा मा होनो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय बेनि मोनसे थाखायनो जोंना मा होनो बोसोरफ्रोमामबो जोंना बैसाग दानाव बा सैथ्र मासनि जोबनायनिफ्राय जोंना मा ज खालामनाय जायो बैसागु खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
जोंना बे बैसागुआव मा होनो जोंनि बर' हारिनि माा खालामो जोंना बर' हिन्जावफोरा दख'ना गाननानै मा होनो दख'ना बिदन गाननानै ओमफ्राय आर'नाइ लानानै मा होनो आरो ब्लाउस गोजा गाननानै ओमफ्राय हौवाफोरा गामसा गाननानै मा खालामो बिदि जोंना मोनसे मा होनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननानै ओंखारनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंना मा होनो बोसोरफ्रोमबो बैसाग दानाव मा खालामो रंजाबा जाबा गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर'आ जोंना गोदोनिफ्रायनो मा बैसागो माबाखौ हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरोना नोंथां होमबा जोंना दिनैनि सावरायनाया बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना खोमाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे बिदिबा दोनथ'सै ना